हेल' नोंथां नोंथां हेल' औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
नों-नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ'?
आं ओरैनो दङ' नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ आङो बेफार-फालांगिनि सायाव नोंथांनिसिम आङो फंनैसो ओ फोरमायनो सानदोंमोन ओ नोंथांनियाव दसे सम समनि थाखाय सम दङ' ना?
औ औ नोंथां दङ' अ बिब्दिब्ला नों थां जोंनि बेफार-फालांगिफोरनि सायाव एसे नोंथाङानो फोरमायना होदो।
औ नोंथां नंगौ ओ बे बेफार- फालांगि होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि बे फार-फालांगि दङ' खालामो सुबुंफोरा ओ जेरै जे जोमनि, मैगं-थाइगंनि बायदिसिना रोखोमनि जा जोङो
औ।
ओ हाथाइ-बाजाराव मोननो थाङो। एबा सक दखानफोराव मोननो थाङो बेफोरखौनोथ' जोङो बेफार-फालांगि बुंनाय जायो।
औ
अ बेनि गेजेरावनो दा आङो बेफार-फालांगिनि सायाव बुंनो होनोबोला मैगं-थाइगंनि सायावनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ मैगं- थाइगंनि बेफार -फालांगि होनोब्ला जोङो ओ खायफाया गावबा गावनो न'खराव गायनानै बेफार खालामहैयो आरो खायफाया बेखौनो बायस'नानै गुबुन जायगायाव लाना थांनानै बेखौनो फालांगि एबा बेफार खालामहैयो। एबा फानहैयो। औ औ नोंथां। ओ न'आव गायोब्ला जोङो जेरैदि ओ जिंखा ओ जोगोनार आलु आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं ओ जेरै जोङो फोरखौबो जोङो नखरावनो फोनाय जायो। आरो जों लोगोसे बेफार फालांगि बिदि होनोब्ला जोङो गावबा गावनो दैज्लां बोथोराव गोबां गोबां बुरजा बुरजा हायाव जोङो माइनि बेफार माइखौ गायनानै जोङो न'आवनो बिदिनो मोनखांनानै जोङो हानानै बेखौबो जोङो रां खावरिनि आंखालाव एबा खायफाया बिदिनो फानो आरो बेफार खालामो माइनिबो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं नखराव गायनायखौबो जों हाथाय बाजाराव जाय हायो बेखौबो जोङो फाननो लाङो एबा बे मा खालामहोयो नोंथां आरो खायफाया बेखौनो बायस'नानै जायखौबो जोङो जायखौ बुङो जोङो फाइखारि फाइखारि औ औ सो आरो गुबुननि गायनायखौनो गुबुननि मैगं थाइगं नखराव गायनायखौनो लामा ससेयाव बायस'नानै बिसोरो गोजान गोजान गोजान जायगायाव लानानै थाङो बेबायदिनो बिसोरो बिजनेस खालामो एबा बेफार खालामो औ बिदिनो जों बेफार फालांगि खालामनानै नखराव जाय जा रां रुफा मोनबोयो बेजों औ बेफोरबायदिनो जोङो नखरावनो गावबा गाव गायनानै फुनानै बेफार खालामो आरो गावबा गावनि नखरखौ सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर फंनैसोफोर बुंनो सानो नामा
अ अ नोंथां बेबायदिनो जों बेफार फालांगि बुङोब्ला बेफोरबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि बे फालांगि खालामनो हायो जोङो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनिफ्राय बेफोरबायदिनो सि जोमनिफ्राय मैगं थाइगंनि फालांगि खालामा खालामोब्ला जों बेफोरबायदिनो गुबैयै नोंहा बेवहाय मुलाम्फा जाहोनो थाखाय जोङो न'आवनो गायनाय मैगंफोरखौ न'आवनो निजे न'आवनो गायनानै फालांगिखौ खालामोब्ला मोजां जायो नोंथां औ नोंथां औ बेफोरबायदिनो जों न'आवनो खालामनानैबो फालांगि मावनो हायो न'आवनो गाय बिदिनो फायखारिफोरनिफ्रायबो बायख'नानै फालांगिखौ खालामनो हायो नोंथां
औ औ
औ औ नोंथां बेनि अनगायैबो गोबां गोजान गोजानावबो फालांगि खालामहैनाय दङ दङ नोंथां
औ औ नंगौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि
ओनसोलनि मानसिफोरा गोजान गोजानावथ' बेफार फालांगि खालामहैयो बि सायाव नोंथाङा मोनथिगौब्ला फंनैसो फोरमायना होजागोन नामा नोंथां
औ औ औ नोंथां हागोन हागोन ओ जेरै जोङो आङो दानि सिगां एसे सिगां बुंनाय मैगं थाइगंनि फालांगि औ बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि फालांगिया जोंनि बे गामि ओनसोल लावसो जायो नोंथां मान मानोना जोङो मैगं थाइगंनि फालांगि जायगायावनो फालांगि खालामनाय होनबोला मानि थाखाय ओ जोङो जोंनि ओनसोलावसो एबा जोंनि गामि ओनसोलावसो जोङो मैगं थाइगंखौ ओ गायनो हायो नाथाय सोहोर ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबाद जोङो नुनो मोना मानोना बेवहाय बेफोरबायदि जोंनि दुब्लि बेफोरबायदि फोथार बेफोरबाय दि जोङो सोहोर ओनसोलाव जों नुनो मोना
औ नोंथां
मानोना बिदि ओ बिदि गुवार फोथार बिदिहाय जायगा गैया सोहोराव बेनिखायनो सोहोराव मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हाया जों जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो मैगं थाइगं जा गायनानै बा गारिया लानानै टाउन एबा ओनसोलाव ओ सोहोराव लांनानै बेखौनो फानहैयो अब्लासो बिसोरो बेखौ बायनानै जानो हायो नोंथां औ सोहोर ओनसोलाव बेखौ औ औ
ओ जोंनि गामिनि बर' आइजोफोराथ' गोबाङानो बेफोरबायदिनो गुवा हाटि नलबारि बेफोरबायदि नोगोराव बा सोहोर ओनसोलाव गोबां जोंनि ओ न'आवनो गायनाय मैगंफोरखौ गोबां फालांगि खालामहैनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां नांगौ नांगौ आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जे उम माबा मोनसे मैगंनि दामा एसे हमबोला नाथाय ओजोंहाय सोहोर ओनसोलाव बे मैगंनि दामा बेयाव गामि ओनसोलनिख्रुइ एसे बांसिन जायो मानोना गोबां लामा हान्थिनानै हरानो जा सानानो जा सानदुं अ अखायानो जा बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय आइजोफोरा लांनानै फानहैयो बिनि खस्थ'नि थाखाय ओजोंहाय ओ बिनि बेसेनखौ एसे बानायायना होनाय जायो आरो बेसेनखौ बारायोब्लाबो ओजोंनि सहरनि मानसि फोर बेखौनो बायनानै जानांगौ जायो
औ नोंथां औ
औ मानोना जोंहाय जोंनि गामि ओनसोलाव खाब्रबनानै जानाय फ्रेस बिदि मोनजाया बेनिखायनो बिसोरो जा मोनो बेखौनो बायनानै। हाजार राङा बांसिनबाबो खमबाबो बिसोरो मोनोब्लाथाय बायनानै लायो आरो। मानोना जोंहाय गायनाय फुनाया बेफोरबायदि सोलियाना।
औ नंगौ
बे ओ फोरखौ जोङो हेलौ नोंथां हेल' नोंथां
औ नोथां औ नोंथां खोनादों ना?
अ दे बुंलांनाय औ
औ नोंथां औ नोंथां जोंनि बर'फ बर' आइजोफोरखौ जों बे बेफोरबायदिनो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौथ' जों नुनो मोनो बे बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबां खस्थ' खालामनानै बेफार-फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेल' नों सां खोनादों ना नोंथां हेल' नोंथां